हेल' नोंथां। अ खोनादों नोंथां। गिबियावनो गोजोन हरनि गाहाम हामब्लायनायखौ नोंथांनो बावहरगोरनाय जाबाय नोंथां।
औ औ दा आङो नों नोंथांजों ओ माखासे गोनांथार ओ आयदानि सायाव सावरायनोसो आङो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आयदाखौ फोरमायना होदोल' आंनो।
बे आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'नि माखासे आ फोरबोफोर दा नोंथाङा बे समावहाय ओ नों मिथिनाय बर'नि माखासे फोरबोफोरनि सोमोन्दै ओ बुंलांदो नोंथां।
आरो नोंथां नोंथाङा आंखौ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै बुंनो होनायनि एबा फोरमायनो होनायनि लेखा आङो जोंनि बर'फोरनि गुबै मोनसे रंजाथाइ फोरबोनि मुं फोरबोखौ आङो फोरमायनो सानदों जेरै जोङो मा होनो बे खौ बैसागु बे बैसागु बोथोरनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानबाय। बे बैसागुखौबो गुबैयै जोंनि बर' सुबुंफोरा एबा आसामाव थानाय ओ थागिबि सुबुंफोरा बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां। बे फोरबोखौ गिबियै जों मा ओ सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय जोङो गिबि फालिजेननाय जायो बै ओ सैथो दान जोबथा सानखालि जोंहा मा जायो गिबियावनो मोसौ थुखैनाय एबा मो सौ बैसागु होननानै बुङो। बे फोरबोआ जायो आरो नोंथां। बे फोरबोखौ गुबैयै फालिनो थाखाय फुंबिलियावनो जोङो मैगं थाइगं एबा खाबथिंना दोननाय एबा बुथुमनानै दोननाय जेरै जोङो फुंबिलियावनो बेखौ जोङो हायो आरो नोंथां जेरै जों फुंबिलियाव सिखारखांनानै लोगो लोगोनो जों मोसौखौ मा होनो गङाव थाव फोननानै आथिङाव थाव फोननानै जोङो माबा सिथाल एबा लामायाव खावना दोननाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय मा खालामनो दुगैबाय लुबै नोंथां जोंहा बैफोर फान्थाव हालदै खाद्रि ओ बिदिनो दोङो। गोबां थारा बेफोर गोबां दोङा बेफोरखौ जोङो फिसा फिसा हानै माला सुनाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय बेफोर माला सुनायखौ मा होनो दोंफा दोंफा मोसौनो माला सुयो आरो मा जोंहा दिगि लिथि बिलाइ बेफोर खौबो लानाय जायो नोंथां जेरै मोखना बेफोरखौबो लानाय जायो नोंथां बेफोरखौ ज मान होने गासिबो थियारि जाखोनाव ओह मा होनो गामि दै गामि सेरनि थानाय दैसा एबा फुख्रि एबा जाम्फैयाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय होना लाङो बे होना लांनानै मोसौखौ मा आ आह बे बिलै बादि बेयाव रंजा रंजा ओ मेथाइ खनै खनै थुखनै जायो नोंथां बेफोरबायदिनो मोसौखौ थुखैखांनानै मा होनो मोसौनो माला सुनायखौ फाथुमा गाननाय ज गानहोनाय जायो आरो मा मोसौखौ बै दिगलिथि थाराय आरो मोखोनाजों खानाय लावथिजों मोसौखौ बुनाय जायो नोंथां माने बिसोरनि ओह मोदोमाव गाज्रि बेमारफोर दोङोबा दा खारथोंसै आरो गाज्रि बेमारफ्रा दा फैनो हाथोंसै होननानै फोथायनाय दङ आरो नोंथां बेखायनो बेजों बुनाय जायो नोंथां आरो मा जोंहा जेब्ला मोसौखौ थुखो बेफोरबायदि थुखैखौ लोबखां बैसानखालि मोसौखौ माने दुरुं होनाय जाया आरो नोंथां हगारना दोननाय जायो बे बेखायनो बै सानखालि मोसौखौ ओ हगारना होननाय जायो बेबायदिनो हगारनानानै जोंनाव मा जोंनाव बेसे ओह फोथायनाय दङ दि मा होनो गोखा गोखै जानाय बे गोखा गोखै जानायाव मा होनो गोबां ओ जाादनि एबा सौसेसे था गोखाो गोखै बिदिनो बायदि बायदि मैगंफोरखौ खााबफिननाय जायो खाबथिननानै मा होनो संना जानायजों ओ नेम दं आरो बेखौ संना जानाय जब्ला मा होना सुबङ ओमफ्राय जायखिया बेरामफोरा नुजानो हाया आरो गुबुनफोरनि दि बेरामफोरा सोनदेरनो हाया बेफोरखौ मोनसे फोथायनाय दं आरो नोंथां। बेबायदिनो खालि एक्स' एकथा ओ जा मैगं जानाय गेजेराव गुबै थास'द बिदिनो सिब्र' बिसं गोबां नुदों आरो ओ अन्थाइ बाजा बिदिनो खिफि बेेनदों गोबां दङ बेफोरखौ जानाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय बेफोरखौ जाखांनानै जेब्ला मोनाबिलि जायो अब्ला बै सम मोनाबिलियाव मोसौखौ फोथारनिफ्राय होना लाना फैनानै गलियाव खाफैनाय जायो बे खाफैनाय समाव जोंनाव मोसौनोबो गोदान गस' गस्ला गानहोनाय जायो जेरै सुबुंफोरा गाननो बैसागु बोथोराव गोदान गस्ला गामसा बे थिग बेबायदिनो बिथांमोननोबो फागा दोंफा दोंफा गोदानजों बाउनानै हानाय जायो नोंथां बेबायदिनो जोंना मासौ बैसागो आ जोबनानै थाङो ओमफ्राय बिनि अखानायनिफ्राय मा जायो नोंथां जोंनाव ओ मा होनो मानसि बैसागु बे मानसि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोंना मोनसे ओ दोङो नेमखान्थि बे नेमखान्थियाव जोङो फुंबिलावनो सिखारनानै दुगैै लोबै सिखारनानै आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनाय जायो बेनि उनाव बिमा बिफा एबा नख'रनि गेदेरफोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय जायो बिनि उनाव बाइ बाहागिफोरखौ थांनानै लानाय जायो नोंथां।
ओ बेनिफ्राय बेफोरखौ बे लाखांनायनि उनाव मा होनो गामिनि थानसालि एबा बाथौ थानसालियाव थांनानै मा होनो बेयावबो फिन राइजोफोरजों आन आनान गसायनियाव मा होनो बोर लाखांनानै बेयाव जों मा होनो गेदेरखौ सिबिनाय आरो उन्दैखौ अननाय बे खामानिया जायो आरो फोर हाबाया जायो आरो नोंथां बेफोरबायदि खामनायनि उनाव जोंहा गासैबो सुबुंफोरानो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै गामसा ओ आर'नाइ हिन्जावफोरा दख'ना आरो रां लानानै मा होनो गामियाव गामि गामि बेरायनानै मोसानो थाङो एबा मागिनो थाङो आरो नोंथां। आरो मा गेदेरफोरखौ खुलुमनो बेफोरबायदियाव थाङो आरो नोंथां बेफोरनि अनगायैबो मा होनो बै बैसागोआव जोंनि बर'नि दोरोङारि दामजु जेरै खाम जथा सि बायदिफोरखौ लानानै जानायखौ नुनो मोनो नोंथां। आंनि ओ मा होनो बैसागुनि सोमोन्दै धोरोमारिफोरनि सोमोन्दै बुंनाय बेखिनियावनो नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो फोरमायनो हागोन नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि जोंनि बर' दोरोङारि फोर-फालिथाय बेनि सोमोन्दै आरो बुंनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ औ जेनाखि खि ओ जोंनि ओनसोलावबो बे बैसागु फोरबो ओ फालिनायखौ फ्राय ओ नोंथांनिजों एखेनो फालिनाय जायो। थेवब्लाबो ओ एसे एसे आलादा आरो बहायबा बहायबा दा आंबो जेनाखि बे बैसागु बोथोरनि ओ बो फालिनायनि सोमोन्दैनो आङो बुंबावनोसै नोंथां ओ दा बेबाय बिदिनो ओ जोंनि ओनसोलावबो ओ बो बैसागु बोथोर बेजों लोब्बा लाखिनानै जे फालिनाय बियो जेनाखि जोंनाहाय आबादजों थोंजोङै सोमोन्दो गोनां। ओ दा जोङो बेखौ माइ आबाद मावनायनि सिगां ओ जोङो फालिनाय जायो ओ जोंहा बैसागु बोथोरखौ जे सैत्र' दाननि जोबथा सानखालि ओ बे दिननिफ्रायनो ओ जोङो फालिनाय जायो। बे सैथ्र' दाननि जोबथा सानखौ जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै फालिनाय जायो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ आथिखालावथ' ओ गोबां नख'रावनो जोङो ओ मोसौफोरखौ ओ सोरनावबा सोरनावबा गैलिया। ओ थेवब्लाबो जाय जायनायावहाय ओ मोसौ दङ बिसोरो ओ दासिमबो बे धोरोमखौ फालियो ओ बे नेमखान्थिखौ मानियो आरो जेरैहाय ओ मोसौफोरखौहाय दैमायाव लांना ओ थुखैहैनाय आरो थुखैनायनि सिगां जोङो मोसौफोरखौहाय ओ जेनाखि ओ दोनि हांगार बायदिफोरखौ जोङो फुननाय जायो ओ आरो बेजों लोगोसेनो बेयावहाय थाव थावबो फुननाय जायो मोसौखौ ओ आर जों लोगोसे मिथिंगायाव मोननो हायो जे माखासे बिबारफोर आरो बेजों लोगोसेनो ओ फान्थाव लाव बायदिनि ओ मालाबो सुनानै दोनखानाय जायो बेबायदिनो मोसौखौ ओ थुखैनानै थुखैखांनायनि उनावहाय बै मालाफोरखौ गानहोनाय जायो आरो औ बेजों लोगोसे मोसौनो गोदान दुरुंबो गानहोनाय जायो बेबायदिनो ओ जोङो मोसौखौहाय बै दिनखालि ओ आ उदाङै गांसो जानो थाखाय हगारनाय जायो। बेबायदिनो जोंनाहाय बै संख्रा ओ जेनाखि सैथ्र' दाननि ओ जोबथा सानखालि बेखौ संक्रान्ति सान होननानैबो बुंनाय जायो। ओ बे दिनखालि ओ जोंनि ओनसोलाव बा गामियावहाय ओ गोबां सुबुंफोराहाय गावजों गाव ज' जालायनानै ओ बायदि मिथिंगायाव ओ निफ्राय मोननाय मैगं थाइगं जेरैहाय ओ मानि मुनि खिफि बेन्दों ओ थाराय ओइ लाफा सायख' बैफोरबायदि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमना नै लाबोयो आरो बेखौ ओ दाउ बेदर बा अमा बेदरजों ओ ओ संनानै ज' जालायो आरो बेवहाय मोनसे फोथायनाय दंदि जे जाहाथे ओ नैे ओ बै ओ गोजाम बोसोराव औ बा गोदान बोसोराव ओ बायदि ओ बेमार आजारफोरा साबफानो हाया बेनि थाखायहाय जोङो बे बे गोखा गोखैखौ जानाय जायो। ओ दा बेबायदिनो ओ जोंनाहाय नैबे संक्रान्ति दिन बेयो जोबनानै थाङो आरो जोंनाहाय अखा नायनाय लोगो लोगो बैसागनि से थारिख खालि मानसि बैसागुआ जागायजेनो। दा जोङाहाय बैसागनि से थारिखावहाय जोंनि ओनसोलाव ओ जेबो बेदर जानाय जाया, ओ बे दिनखालि फुरा निरामिस थानाय जायो आरो मानो होननानै बुङोब्ला जोंनाहाय ओ बैदिनखालि जे गामियाव जयै आहुथि सावनाय जायो ओ दा बेनिखायनो जोंनि दिनावहाय बै सानखालि ओ रावबो बेदर जानाय जाया ओ बेबायदिनो ओ जोङो बे सानखालि ओ जोङो ओ गासै गामिनि सुबुंफोराहाय ओ ज' गावनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै हौवाफोरा गामसा आर'नाइ ओ गानो आरो बेबायदिनो हिन्जावसा फोरा दख'ना थावसि ओ जोमग्रा गोजा गस्ला गोजा आरो खर'आव औ बायदि ओ बिबार थुनानै समायना रमायना देलाय खौबो आरो बेजों लोगोसेनो बर'नि ओ गोबां दामग्रा आगजु जेरै खाम, जथा, सिफुं, सेरजा, सिफुं बेफोरखौ लानानै ओ जयै ओ रंजालायो। ओ बेबायदिनो लांदां बैसागु खालामनाय जायो आरो न'खर न'खर थांनानै बयनिसिमबो गोजोननाय जासियो आरो बिनि उनावहाय ओ अखानायैनिफ्राय दुइ थारि बैसागनि ओ नै थारिखनिफ्रायसो जोंनाहाय बेदर जानाया जागायजेनो। बेबायदिनो जोंनाहाय गामिफोराव ओ न'खर ओ न'खर न'खर ज' ज' अमा सिथारलायनानै ओ ज' ओ जालायो आरो बे दिनावहाय ओइ जों ओ बेबायाददिनो जोंनाहाय बर' गामियावहाय बैसागु बोथोराव, बयनिबो न'आव ओ जौ फिसिनाय थाखायो बेबायदिनो जौआाहाय, माइब्रानिबो फिसियो सोरबा सोरबा आरो खायसे खायसे माथानि बेबायदिनो बे जौ फिसिनायखौ औ लोंनानै ओइ जानानै रंजायो। बेबायदिनो ओ बैसागु बोथोरखौ ओ जोंनि ओनसोलाव फालिनाय जायो नोंथां।
नोंथां औ।
ओ औ दा जोंनाहाय समाबो जानानै फैबाय नोंथां। दा दोन्थ'नोसै ना नोंथां?
औ नोंथां दे दोन्नोसै नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम